हेलौ हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
दा
आं मोजां दं नोंथाङा मोजाङै दंना
औ ओरैनोथ' दा मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां औ नोंथां जों दा मा मानि बागै रायज्लायनोबा मानि थाखाय हरनाय जानो नोंथाङा एसे बुंलाय
औ दा जोङो न'खरनि बागै रायलाय
औ औ नोंथां न'खर औ नोंथां दे बुंलाय औ
दो नोंथां
अ न'खर न'खर बुङोब्लाथ' जोंनि गावबागाव मोनसे न'खर थायो जिहेथु जाय न'खराव जोङो गोबां मानसि बा सुबुंफोर नुनो मोननाय जायो न'खराव
औ नोंथां
न'खरा मोनबेसे दङ ओरैनो नोंथाङा मिथिगोन नामा?
आंथ' बारा मिथिजोबा नोंथाङा हायो एसे फोरमायनानै होदो
न'खराथ' जोंना मोननै बुंजायो मोननै न'खर थायो ओ मोनसेया जाहैबाय ओमफ्राय जोंना जथाय न'खर थायो आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना हारसिं नख'र
औ थारैनो नंगौ
औ हारसिं न न'खराव ओरैनो सोर सोर थानाय जायोबा खैजोन मानसिफोर थानाय जायो नोंथाङा एसे बुंलाय
आंथ' बेफोरनि बागै बारा मिथि थैजोबा नोंथाङा हायोब्लास
औ-औ नोंथां जोंनाथ' हारसिं न'खराव जोंनि बिमा बिफा थायो आरो लोगोसे फिसाजो फिसााज्लाखौ थानाय नुनो मोनो। आरो जथाय न' न'खराव जोंनिया बिमा-बिफा, आबै-आबौ, बा आदै-मादै बिदि नुनो मोनो। लोगोसे आदै मादैनि फिसाजो। फिसालाफोरबो थायो जोंना आयंजो आरो आयं बोराइबो थायो आरो जोंनि ओमफ्राय न'खराव गासिबो लोगो नांनानै।औ ज' थानाय जायो आरो न'खर मोनसे खुंनो थाखाय थाखाय जोङो माबोरै थानांगौबा माबायदि खुंलांनो हायो? एसे बुंलाय नोंथाङा
नोंथाङा हायोबा एसे गोलावैनो फोरमायना होदो आंथ' बारा मिथिजोबा
ए नोंथां औ औ न'खर मोनसे जानो दाथ' जोङो न'खरनि गासैबो गोरोबलायनानै थानो नांगौ।
औ नंगौ
सासे सासेखौ बुजिलायोबासो जोंनिया न'खरा मोनसे गोग्गो न'खर जानो हायो आरो ना
औ औ
जोंनि हारसिं न'खरावथ' ओ ओ मोजाङानो जायो न'खरा माने ओ रावजो जोंबो ओ नांज्लायनाय बा सोरजोंबा नायलायनो हायि बिदि थानाय नुनो मोना नाथाय ज नाथाय जथाय न'खराव एसे बिदि ओ माबाखौ नुनो मोनो जोङो बा नायलायनो हायै माबाखौ नाथाय बे फोरखौ जोङो ओ औ बेफोरखौ गारनो हायोब्लासो जोंनि न'खरखौ जोङो खुंलांनो हागोन जौगा होनो हागोन आरो नोंथां औ नंगौ। गोरोब गासैबो न'खरनि सुबुंफोरा गोरोबलायनानै बा बाथ्राफोरखौ बुजिलायनानै सोलिलाङोब्लासो जों न'खरखौ खुंनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ थारैनो नंगौ
औ जोंनि न'खराव औ नंगौ नोंथां नंगौ औ जोंनि न'खराव ओ जे जथाय न'खराव जेनेबा आबै आबौमोना मा खालामो एसे बुंलायो नोंथां जोंनाथ' आबै आबौमोना बोराय बुरि जाब्ला खामानि मावनो हायि जाहोयो नालाय अब्ला न'आवनो थानाय जायो बे समाव जोङो आबै आबौ मोना मा खालामो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथा?
आगोलनि बायदिब्लाथ' जथाय न'खर बुङोब्ला खामानि मावनाय थोरसि सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरबायदिमोन दाथ' बोराइबा बुरैबा आबै आ बौमोना जेबो मावनो हायि हालोद जायो
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनि आबै आबौमोना दोरोङारि समावथ' जेब्ला जोङो फिसौजो फिसौला जिहेथु गावनि फिसाजो फिसाज्लानि ओ फिसाफोर थायो बिसोरनो सिथ्लायाव जिरायनानै अखाफोरखौ नायदावनानै बा अख्रांखौ नायदावनानै जोंनि फिसौजो फिसौलाफोरखौ सल' बा खोथा खोन्थायोमोन नङा होमबा नोंथां? जोंनि औ नोंथां बे सल'बाथाफोरखौ खोन्थानानै माखासे गियान फोरोङोमोन जोंनि फिसौफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना जेब्ला गावसोर खामानि मावनो हाया जायो बे समाव आरोना नोंथां। ओंखाम ओंख्रिखौ ओरैनो सोर संनाय जायोबा नोंथां एसे बुंलाय?
ओंखाम ओंख्रिखौथ' नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायना होलाय?
औ नोंथां ओंखाम ओंख्रिखौथ' जोंनि बर' आइजोफोरानो जायबा हिनजाव माहारि बिसोर संनाय जायो बांसिनानो जोंना। हौवा माव ओ औ हौवा मानसिफोरा बा हौवाफ्रा जोंनिया खामानि बाहेरायाव खामानि मावनानै बा जोंनि हिन्जावफोरनि थाखाय ओ रांखावरि बुथुमनानै लाबोनाय जायो। बेफोरखौ लाबोनानै औ न'खर खौ सालायलांनो थाखाय जोंनि हौवा मानसिफ्रा गुबुनाव खामानि मावनो थांनांगौ जायो आरोना नोंथां। आरो ओंखाम-ओंख्रिखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो संनाय जायो बर' हिन्जावफोरानो बांसिन संनाय जायो। न'खरावनो थानानै औ। न'खराव ओरैनो मा मा खामानि थायो एसे बुंलाय नोंथां?
न'खरावथ' जानाय लोंनायनि मावनाय दांनायनि
औ
नोंथाङा एसे खायसे खोनादों एसे साइदाव थांबा मोजां जागौमोन।
औ नोंथां ओ एसे बार फैदों बे नि थाखाय खोनादों औ नोंथां बिदिनो जोंनि न'खरावथ' गोबां खामानि थायो बुंनो थाङोब्ला नङा होमबा नोंथां जोंनि औ नफोर खौ साफा खालामनाय ओ जि जिफोर सुनाय थोरसि सुनाय बा स संनाय खावनाय खामानि बेफोरखौ जोंनि बर आइजोफोरानो बर माहारिया बर माहारिनि आइजोफोरानो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनो मोनसे नखरनि खा औ नखरनि खामानि जोंनि नख नखरावथ दानाय लु नुनायबो सोलियो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ बे दानाय लुनायखौ सोर दायो होनोब्ला एसे बुंलाय नोंथां
बे दानाय लुनायखौ जोंनि बर आइजो यानो दायो आरो दानाय लुनाय होनबाथ गोबां रोखोमनि थायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ दानाय लुनायाथ जोंना बर आइजोफोरा माखासे दानाय लुनायखौ नुनो मोनो जोङो जोंनि नख नखरनि हौवा मानसिफोरनि थाखाय गामसा दानानै होनाय जायो लोगोसे हिन्जाव औ हिनजाव बा आइजो माहारिफोरा गावनि थाख थाखाय दखना दानाय जायो जोङो दखनाखौ अग्रं दख नाबो लोगोसे लांगाबो दानाय जायो आरोना नों थां लोगोसे जोङो फास्राबो दानाय जायो जोंनि बे फास्राखौ हिनजावबा आइजो माहारिफोरा लानाय जायो नंगौ नोंथां औ औ जोंनि ओ जानाय लोंनायाव जेनेबा हिन्जाव मानसिफोरा बा बर हारिनि आइजो माहारिफोरा आखा फाखा नोंगौना नोंङा नोंथां एसे बुंलाय
बुंनो थाङोब्लाथ जोंनि बर आइजोफोरा जोबोद आखा फाखा आरो अनसुलिबो जा जायो
औ नंगौ नोंथां औ बर माहारिनि आइजोफोराथ नखराव गोबां ओ - ओ मो जाङैनो सोलिलांनो हायो नङा होनबा नोंथा।
औ नंगौ नोंथां
औ न'खरावथ' जोंना गोबां खामानिबो थायो लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो- खामानिखौ जोंनि बर' हिन्जाव माहारि फोरा जोबोद मोजाङैनो मावलांनो हायो।
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
औ जोबोद आखा फाखा होननानै मिथिनाय जायो।
औ
दोरोङारि समावथ' जोंना ओ न'खरनि आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो खामानिखौ मावनो खस्थ'जोंबाबो
औ
माबा मोनसे ओ औ नाजायोमोन। माबा मोनसे ओ मावनो थाखाय जोंना गोनोखोआरि आगजु गैयामोन। बेनिखायनो गोबां सम लायोमोन। आरो खामानि मावनायाव होमब्लाबो। जोंनि बर' आइजो फोरा बे खामानिफोरखौ ओ खस्थ' होननानै बा ओ गारनानै दोनामोन।
औ नंगौ नंगौ
औ नंगौ दाथ' गोनोखोआरि आगजु ओंखारजोबबाय नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ
औ नोंथां औ औ नोंथां दे बुंलाय?
आगोलनि ओ नख'र नख'रनि बागै जेनेबा जों सावरायदो जेला आगोलनिया साबसिनमोन ना दा दानि जुगा साबसिन?
औ गोनो ओ दानि आथिखालनि बा दोरोङारि समनि नख'रा थ' नि गेजेराव नायबाथ दोरोङारि समनि नख'रा साबसिन जायोमोन आरो आंनि
औ औ नंगौ नोंथां
मानोना बै समाव जोंनाया बांसिनि बांसिन नख'रानो जथाय नखर जायोमोन। ओ औ आ थिखालावथ जोङो हारसिं नखर बांसिन नुनो मोनो जोङो। दोरोङारि समावथ जथाय नखर गासैबो द मोनसेयावनो थायनाय जायोमोन आरो न
औ थारैनो नंगौ
औ नंगौ बे समाव जोंङो रंजा बाजा खुसियै गासैबो ज लोगो नांनानै नखरनि बामानिफोरखौ मावलाङोमोन आरो
औ मावलांनो गोनां जायो
औ नोंगौ
दे होनबा नोंथां समाबो जाबाय मालाब्ला सम मोनबा रायज्लायसि गोन दे नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां दे गोजोनथों दे
गोजोन्थों
औ